ए खोनाबाय आमुं बाहेरायावसोमोन नालाय नों खोनादावाखै?
मा अखा हानाय थां माथां?
इसे-इसे खोनालै।
ए।
बाहेरानि माबा हाबोलै इसे।
एम्फौ-एनला?
ओम।
ए माबा अखा हानाय बायदि से-से-से-सेबो होननाय खोनालाय लाङो एखनबा।
थावारजोंबो बिदिनो जायोलै।
एह दाउआ माहाय माहाय थाहैखो नायनांसिगोनसोना। दाव मानैया दाव बिमा मानैया।
थस सेरना नायनाय
माइ माइ थाखो जाल्लानो डुलियावसो गाखोफिनखोन ना माखो जै गाखोफिनबाय गाबोनथ‌ होखागोन आं बेदर जाखागोन खोथा गैया।
मानिनांगौलै सानसे बे दाव
आस सोरै मोनबाय आं मेंलायलायनाय मोनबाय आं दाउ मानैखौ ओरै दाव मानै माबानाय ओमफ्राय आरो ओरै लामायाव मानसिफोरनि बोरमा खाफैनाय मे मे गाबनाय जारलासो सोंलायलांबाय। अ बेरे दहनि बेरेयाबा माहाय माहाय दङ। बेरेखौबो गिनांगौ अबावबा बानानै थाफिनजानो गिनांगौनाा बेरेखौ ए दाउआ नै थाफैबाय ख'आवनो थाजोबबाय ओमफ्राय खिबालाय।
बिसोर गाखोना थाखागोन।
आयु गजबासै रावबो एक दुइ तिन सारि पास सय साटथा सातथाया बे खसाया बाव थाजोबबाय ओमफ्राय मासेल फुदलुना ख'आव ओमफ्राय गासिबो बे खनि माबायाव गसंनानै थाजोब्बाय सातथा बिमाया ओमफाय मासेल गजबनानै दङ खुआव बै गोमोबो गोजाबो थाहैबाय।
खवाव दंब्रा बेसिङाव
सिंङाव दङ मासेया बे बे माखासेया गासिबो माबायाव खनि बे सायावनो गसंजोबनाय। ख'आव हाबाखै सायावसो ओरैनो गसंजोबदों हाला हाला हाालानो खिफब जोबसिगोन बिसोरो
बेयावनोथ' थादों बिसोर हरसे
ख'आव खवावहाय
औ।
ए नायनो रोङाखिसैना
नियाव गसंना थादों माखासे
बिदैआथ' गैखाया आं दहै माबाजोबखाबाय लाबोजोबखाबाय दैब्रै दंबावोमोन। गासै माबा
बेलाय खयथा दैखो
मैयानि दंदेरोना मायोमोन जिखुनुखजाया दैब्रै खननो मोनदां लाबोनो मोनदां ख'निफ्राय ओरै माबायाव लासनि ख'हाय खोलानि ख'वावहाय ओमफाय बे मोननैआथ' गैयानो ओमफ्राय न' आव खन्नानै लांखाबाय आं। मैदो मोनसे दैदो ना दैयाखै? है मासेया नैबेहाय नों माइसायाव आव ख' होनाया
दैगासिनो
नायहर रोंआसैनो आङो। गाबोन दैगोन बियो थाबनो दिनै दैयासै आं जन बिमाखौ खिथादोंमोन दाउदैखौ लाङो ना मायो होननानै ओमफ्राय दाखालि लानायालाय सोंखादोंमोननो ओमफ्राय हरदो गाबोनहाय होनदों दैब्रै स स लांनायनां होनदों दाखालिलाय सोंबावखादोंमोन होननानै सिगां लानाया बे नानि थाफैबानो फानैहैनो मोननाय नङालाय। नङाबालाय गाबोन फानहैनोसै। गाबोन फानहैनो सानदोंमोन आं। बेनो गेलेफैलायगोन बे माइ फुनायाव।
गायदों बेहाबो?
बिमायंआ बैयाव बवालमारियाव माबादों, मा होनोमोनलाय, आलि मा खोलाहैदों, आखाइजों आलि दोंथामखौहाय।
हाबाब! आखाइजोंसो खोलाहैबाय
दब्लायसेया
दब्लायसेनि आलिल'सो खोनांगौ नालाय। फादथाम। ओरै मोनसे ओरै खोलाजों मोनसे ओरै सानजाजों मोनसे साहाजों मोनसे आलि मोनथामल'सो खोनांगौ नालाय खोला हैगोन बेखौ। एसे थानान गायनोसै होनदों। गायथ'ला दानो। आदो आदा बि
उम आदा बिगा।
उम दब्लायसेयैनो आदा बिगाखा। बिनिल'सो ओरै जिं फारसेजों फारसेजोंबोसो, हो?
आमाइमोना गायदों देग्लायबो?
उम आबै मोनानो गायदों गायखां बावबायसोनदां? गायखांखोना माखो, ना गायाखै? आमबेमोनानोगोन सिमोनबो आमबेमोनहानो गायदों नामा? उम।
फट'क खेबजालाय होनालाय।
माहै?
मानिबा दिलारनाव।
ए मा बा। आधार काड ना मे रेसननि मेगन। रेसननि मेगन होनांगौ ना मानां ना आधार कार हैनांगौ। उम आधार खार हैनांगै हैसावनाया बेहायनो गायनायावनो जादोंमोन नामा?
आधार काडनि हैनायल' नङा। बै मेगनबो खेबनाय।
हे।
मेगनखे दोननोसै आदा।
थार नांगौ होनदोंना।
थांथार नांगौ होना सोर गायनानै थांदों ना।
होननानैथ' थांनाया ओमफ्राय हनै जों थांनायजों माइ गायनानै थांलाय लायलाबाय जोङो मोनाबिलियाव मालाय मोसौ लायनाय टाइमसो मोसौ लायनोसो थांबाय ओमफ्राय दाना माथो खेब जानो माबोनो मोनबाव अखानायना मालाबासो थांफिनगोन जोङो ओरैनो थांनानै बेखार। जारला बारला नो गाबोनबा गाबोन खै न मायो जोंहाबो।
बेखौ आंनो फोरान नांगोनलै दै
बा बेखौ रानबा माला खोनोमोननांगौहाय खदाल बिफखौ रानलायलायनाय। बिफौखौ रानहोलायनाय माला खोनोम मोनांगौ दाथ' दैया रानबाय बियो बे आगोलनि फिफांलाय आगोलनि फिफाङा जाया।
गैला नो दानस्रि गैला खिथुआव खाथाया
बेबा माला राननांगौ सान्दुआव फोरानबाय था थाब राननायनि थिं सायाव।
गो गोथाङाव दानांगोन। दोनालै।
नोंखोनो खोनानै फिनसे होनानै दोननानै फुनांसिगोन सिगाव गायबोनो दिनै खैयथारि थांखो। आसारनि माबा दस थारिख।
दाखालै आं समबारावसो। सातबा।
मा थारिक।
समबाराव सात मंगलबाराव आठ दिनै बुधबार नय थारिख।
उम।
नय थारिख। गैलाबोना मालाय सोरबा सोरबा जांख्रा जालायलायावनोसै आरो हाफ्रा जोंना दहला दहलि गोजा नालाय लाबदा।
आसार मास। आसार गेजेर नांबासो गायजाखायो जोंना जुरि जेनजायो सोरबा सोरबा जांख्रा जाबासो।
बोसोर जायोलै जोंना दस बार' थारिखफायसो सुरु जाखायो।
सावोन इसे मोनहायो सावोन थिन थारिख हाबदों नामा।
माथो खयदिन गायनाय जायो जोंलाय फन्द्र' दिनसोयावनो।
अ फन्द्र दिनावनोसो हाखायो हानायानो आरो बेनि सायाव हालाय थालाय। गायलाय। दहलाजों दै देरलाय। फन्द्र' दिनजोंनो हाखायो। गायनांगौबा। लादेर लुदेर खामला।
ओरै सानथाम सानब्रैल'सो गायनाय जाखायो बाथौ आरिजों हरै साननै। सप्ता खनसे एगार' दिनसो गायनाय जायो।
उम बे अखा अखा हाबानो। गायलाय थालाय गायदों बायदिखौनो मोनलायलाङाहाय आंहा माइफोरखौनो गायबा गायबाय थानो लुुबैयो गायलाय थालायबाथाय बायो। थिं थिं थिं मालाय थान्दा थान्दा गायग'जोबबाय मारु गायग्राफ्राव अखा हानायाव जोंना सानदुंबासो जायो।
दला गायग्रा।
मोजानसैलै आरो
हाब।
बोसोरै जाखायो।
दहला गायबाथ' सान्दुंसो गरमसो जाखायो नों दै रानहो नांगौ नालाय दहलाफ्रा सान्दुंआसो गायनांगौ जायो अखा हाबा नों गायजाया नालाय। मालाय बे मारु हाफ्रा जेसे अखा जेसे गायनोसै नालाय थान्दा थान्दायाव गायनाय जायो जोंनाव अखाखौ नेनांगौ अखायाव गायजाया नालाय सानदुंआवसो गायजानाय हायानो। सान्दुं गोसायाव गायजानायसो।
बेखौ माबा सेमा सेमा सो मोनदों देग्लाय।
ए बे माबाया खोस्लि। फानालाय। खोस्लिफाना थाबथानानै दंजोबो दालां ओरै लान्जायाव बिनि थाखायनो दैया माबायाखै।
नस्लराथ' दैया थाब थाब निस
बे बोहैलांबासो। बेयो माबागोन बाना खेबसे जानानै बोहैलांबासो खोसिलि फाना बोहैलांबासो दैया स्लद फैगोन बेनो माबाजोब्बाय थाबथानानै दुमजोब्बाय दैया
सुस गेट बायबासो लेबेल हंगारबा हरैना खासो खथ' मोनदों अब्लासिम मावै खथलिफोरनो थाङो गोजो गोजो नांथाजोबगासिनो दं
हगाराखै दां ओंखायनो खोस्लि फान दंजोबो दा
हरलांबानो जायो सुकिदार दं ना मा दं
ओमफ्राय माइरं लायग्रा खाथियावना गेटआ बे बांगाल।
इसे हंगारो गावस्रा हंगारबा माबायो खोमा माइफ्रा गायजाया खोमा हरै ना मारै।
ओरैनो मोजां सोंब्रा मानसिफोरनाव। माने खास'खाथानि। बै कास' खाथा हारसा बर' रानि खाथा बिसोर बे दैजोंनो गायनाय जायो।
ए। होंगारा बालानो गायनाय जायो।
बान्दोसो बे।
ए।
बे।
हाफ्रा दैया दुमजोबो खोमा गायनो आराम जायो खोमा।
हरै नैबे बान्दो बायबा गंनियावसो थांनोसै। बै जों इन्दि बिलाइ लायनाया। बे दालां गैया जों बै इन्दि बिलाइ खानाया। बे दालांसिं। जों थांनानै। गोलैहैबाय ओमफ्राय। जोंनिनो। गोदोनि बे दै। बे लामा बान्दो दालाय बारस'नाय ओंखारदों। थायाखै सुनाय म्देरथारनायाव बंसुराव।
उम उम।
बि जायगायाव। दैया बेजोंसो बोहोयोमोन दा बिसोर बेखौ थेसनानैसो दं।
थेबाय ए।
थेनानै औरै खासेवखाथा माबायाव